हेलौ।
हेलौ।
नोंथांआ आनि माथोखौ खोनाहैदों ना।
औ खोनादों नोंथां।
ओ दा नोंथाङा एसे फ्रि नामा?
औ नोंथां फ्रि जों सावरायलायनो हागोन नोंथां।
औ दा जेनेबा नोंथाङाथ' फ्रिबालाय ओंखामफोराव जाखांनाय जाखांबाय नामा नोंथां।
औ नोंथां मोनानि जानानै बिदिनो लामायाव एसे आवगायबोदोंमोन। साबाय फैदोंमोन सावरायलायनो
औ औ। होमबा सावरायनायनानैथ' बेनो कल खालामनाय जादों माने एसे दैज्लां बोथोरबो नालाय गायनाय फुनायनिबा जों एसे बेनि बोथोरनिबोसे बेनि एसे नोंथाङा रोङोबा आरो गावनि रोंगौथिखौबा एसे फोरमायनो हायोबा आंनि थाखाय मोजां आरो नों जे हायैखौ एसे आं सिङाव फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा फ्रिबा
औ नोंथां माने नोंथाङाथ' आनि सिङाव सोंदों आरोना जों दैज्लांनि गायनाय फुनायनि होन औ हागोन नोंथां। दा जों दैलां गायनाय फुनाय होनबाथ' जोंहा एसे जों सबसे आगोलावनो जोंहा बिमायाव हाय गायनायसो फैखायो नङा होमबा?
औ
हाय बिदिनो आरो जेनेबा आं ओंखाम बिदिनो माइ गायनायनि सासे फोरमायनांदों। नोंथां खोनासंबानो जाबाय औ दा जों माइ गायनाय होननाय लोगो लोगो जों जों माने मा जायो जेब्ला दैज्लां जों फार्स्ट अखा हाजो होमबानो जों माने खोथिया हारनांगौ जायो माइ गायनो थाखाय होमबा जों बे खोथियाखौ बोरै फैयो जों डाइरेक्ट गोरानैनो जों हा मा होनोमोनलाय हायाव जों सारनानै जों फोबाथ' जाया बे मोजां जाहोनायखौ जों नुवा जों मा खालामनांगौ मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय बे खोथिया फैनि सिगां जोङो माइखौहाय जों सोमनानै दोननांगौ बेवहाय जों माने माइखौ एसे गाजा ओंखार होग्रोनांगौ आरो जेब्ला गाजाया ओंखारो होमबा जोङो बै जे जायगायाव जोङो खोथियाखौ फोगोन बे हाखौ जोङो एखे हाल ट्रेक्टरजों बा जों मोसौजोंहाय जों हालेवनानै एखे हाखौ मोनग्लि होनांगौ ओमफ्राय बे मोनग्लि होनानै जों बेवहाय खोथियाखौ सारबानो जाबाय आरो माने माइखौहाय ओमफ्राय बिदिनो सम लानानै जों उनावहाय बे मोजांनो आं नुनाय बायदियै ओमफ्राय बिदिनो आं बुंनो सानो नोंथां। जेब्ला जोंना गायनाय सम फैयो माइ गायनाय सम जोंहाथ' बिदिनो बयबो गायो नङा होमबा जोंना बेवहाय गामिनि मानसि ज' ज' लोगो नांनानै जों नाथाय जों गोदो नुनो मोनोमोना नोंथां जोंना माइ गायनाया बांसिन जोंहा जों सावरि जानायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन। बा जों बिदिनो बदलफोर थांनाय बिदि थां नुयोमोन माने जेनेबा नों आंनाव गायगोन बा आं नोंनावहाय गायहैफिनगोन बिदि बिदि होननाय बायदियै नाथाय दायो। जों बिदिखौ एसे खम नुनो मोनसै जोंहा बांसिन हाजिरा सिस्टेमसो लानाय जायो जोंहा आधा बेला गायनानै हाजिरा लानाय बा जों गुथाइ दिन गायनानै जों बेखौ जों नुनो मोनो आरो माइ गायनायावहाय दा बेयावबो गोबां प्रसेस दङ जोंहा माइ गायनायावबो जेरै हमनानै ला जों जेब्ला जोंना खोथिया जायो होमबा जों ओ बे जलयावहायखौ जों मोजाङै फोमोननांगौ जोङो ट्रेक्टरजों बा मोसौ गारिजों जों बांसिन दाना ट्रेक्टर बा जों हेन्द ट्रेक्टरजों जों हालेवनायखौ नुनो मोनो माने मेसिन बुस्थुजों मानो होनबा
औ
जायो मोसौफोरजोंहाय जों माने नांगोल बोयोब्ला मोसौआ खस्थ' मोनो आरो मानसियाबो खस्थ' मोनो। आरो बिदिनो समबो बिराद लायो आरो दा जों ट्रेक्टरफोरजों खालामोबा बिदिनो एक घन्टा दुइ घन था जों बे समावनो माने बिराद थाबैनो जों हाखौ फोमोननो हायो आरो ना नोंथां बिदि जों नुनाय मोनो आरो आं औ गोदोनिफ्राय दानानै गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम गोबां सोलायबोनो हमबाय जोंहा माइ माइ गायनाय सिस्टेमफ्राबो। माने डेभलप जानो हमबाय। गोदो जों खदालजोंबो जावग्लिनानै जों हाखौ फोनोमोमोन बिराद खस थ'मोन औ दाथ' जोंहा माइ गायनायाव माने किसुमान जायगा फ्राव जोङो माइ गायनोथारबावबाय माने मानसिखौनो नांबावला। जों मिसिनजोंनो माइ गायनो हाबावोसो अबा अबा जायगायावहाय
औ।
औ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बुंनो सानदों। जोंना माइखौ जों दाना बिदि सिस्टेमजों हाजिरा सिस्टेम गायो। आरो जोंहा दाना ट्रेक्टरफोरजोंनो फ्राय हालेवनायानो जाखायो ओमफ्राय जों नुनो बुंनो थाङोबा जोंहा बांसिन बिदिनो हौ वा हिनजावफोरनि खामानि जायो हौवाफोर बांसिन जों हिनजावफोरखौहाय जों बांसिन माने माइ गायनाय नुनो मोनो ओमफ्राय हौवा मानसिफोराबो मावो मावा नङा जाय हौवा मानसिफोरनाहाय जोंना मा होनोमोनलाय बे जोंहा हाफोरखौ फोमोननाय जों बेयाव माबानांगौ आलि नाय बा जों आलि खोनाय बिदिनो गोबां थायो जों हौवाफोरनाबो माने ओमफ्राय माइ गायनाय स
औ।
समावहाय जों रानानै होनांगौ बिदिनो आरो माने बेना हौवा मानसिना खामानिया बांसिन हिनजाव मानसिना खामानिया बांसिन जों बिदिबो बुंनो हाया। माने सानैनाबो खस्थ' दङ मानै बयनिबो खस फोरजोंसो जों फिथाइखौ मोनो नालाय माइनिखौ औ
औ।
बिदिनो जों जेब्ला माइखौ गायखाङो जोंहा बिदिनो जेब्ला मा होनोमोनलाय गोजां बोथोर हाबहाङो गोजां बोथोर हाबहांबा जोंना जों मोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां दा नै
औ।
गिबियावबो गोबां सोंबाय नोंथां दोला जों हायोमोन ओमफ्राय मुथा इदिनो हायोमोन नङा होमबालाय औवाजोंहाय जों थिउ
औ
जिरनानै बांसिन दुब्लिनिफ्राय बखा बावलानानै जोङो बाननाय लाबोयोमोन गोबां खस्थ' जायोमोन जों इदिनो गरमफ्रावहाय सान्दुं गोसायावहाय बाननो हाख'वा हाख'वा समबो लायोमोन ना नोंथां ओ नाथाय दा जों ट्रेक्टरजों लाबोनाय जासै आरो ट्रेक्टरफोरजोंनो मोनसेनो जोंखौबो लाबोनोसै बिदिनो सोलायबोनो हमबाय रायलायबाय थाबा नोंथां गोबां खोथा ओंखारो नाथाय आंल' रायलायबा जाया नोंथांनिफ्रायबो आं माने एसे फोरमायजानो लुुबैदों आरो दा नोंथाङा बुंनो हागोन
औ औ दा नोंथाङा जेनेबा दैलां बाथ्रानि एसे आंनो फोरमायनानै खिथाबाय जि हायो नोंथाङा गोसोनि फैनायखौ जेनेबा मिथिनाय बाथ्राफोरखौ गोदोनि जुगमोन दानि जुगनिफ्राय लानानै गायनाय फुनायनि बारै नोंथाङा एसे फोरमायना होनायखाय आंबो मोजां मोन्दों जेनेबा आबो जेनेबा जे हायो जे मिथियो गायनाय फुनायनि फारै दा नोंथाङा जेरैबायदि बुजायखाबाय जोंनो जेथ' मा होनो जों मानसिखौनो नांलाना मानसिखौनो जों गो गैया बायदि मोनहै जों दा मेचिन बुस्थु मिसिन मि-मेसिन बुस्थुफोरानो जों दा गायनो हाजोबसै‌। दा आंबो बिनि बारै माने फंनैसो बुंनो सानो जों माने माइखौ बोरै गायजेनो जों माइखौ बोरै मोनो। जों जेनेबा बोरै मावनानै जों बेफोर बुस्थुखौ मोनगोन। दा बेखौनो बुंनो सानो जों जोंथ' जेनेबा जों माइखौआ जों ओ जों खोथियाना जों माइ खुबैयो। जेनेबा माइ फोनाय होनोना जों खोथियाानि थाखाय जों माइ गायनो थाखाय खालामोना बेख खौ जोङो मा होनो जोङो माइखौ लानानै जो दैयाव सोमोना जों दैयाव साननै बा सानसे सोमनानै जोङो बेखौहाय जों बोरियाव बोखांनानै बेखौ मा खालामो जों बेखौ माने गरमजों जों बोरै गाजा खिलि होनो हागोन। जोंखौ माने फायदाखौ नागिरो जों गाजाखौ बोरै खिलिनो हागोन मानसिफोराव अनेक अनेक मानसिफोरा खालाम जेनेबा बस्थ थायावनो दोननानै गरम खालाम होनानै बेखौ गाजा बेरहोयो सोरबा दिरुननानै प्लास्टिक बायदिसिना थालिर बिलाइनो बायदिसिना बिलाइ होनानै खोबसिनानै गरम खालामनानै बे गाजा बेरो। गाजा बेरखांनायनि उनाव मा बेखौ माने साननै सानथाम जेनेबा सानथाम बा सयदिन बिनि उनावहाय जों मा खुबैयो खोथियाखौ जोंथ' खोथिया खुबैनानै जेनेबा जों मा सप्तासे सप्तानैयाव मोना देरनो हाया जों खमसे खम जों माइ गायनो थाखाय जेनेबा जों मास मोनसेयाथ' मिेनांगोन नालाय जों मास मोनसे जाबासो खोथियायाबो देरगोन जों फुनो हागोन गोरलैबाथ' खोथियाया जेनेबा ज'जबनो चान्स थायो।
औ।
जों बिदिनो आरोना गा-गायनाय फुनायाव जों बुहुत फरमुला दं रोंनांगौ। रोङाबा जों ओ गायनाया जायाबा जों माइखौ मोननो थाङा आरो जों जों मावनो मावनांगौ जों बेफोर बुस्थुखौ जों दा जों मावनो रोङाबा जों इयुनाव जों मा जालांगोन जेनेबा बेफोरखौ जों फायदाखौनो जों जेबो मिथिनाय नङा। जों दा दाथ' जों गोदो नुबोदों जेनेबा ओ जों ट्रेक्टर होनाय बुस्थुआनो गैखायामोना नोंथाङाबो मि थिखागोन जेनेबा जों टेक्टर होननाय बुस्थुखौ मोनामोन जों मा गोदनि दिनाव जों खदालजों जावग्लिनानै सानसे सानसे सानसे दब्लासे दब्लासे जावग्लिनानै जों बेखौ मा खालामोमोन फोमोम मोनोमोन फोमोननानै जोङो बेखौ गायनायाबो दब्लायसे दब्लायनै बिदिनो गायनानै फोजोबनो हायोमोन। ओ जेनेबा जों बिनि उनाव मा ओंखारखो मोसौ। मोसौनि उनावथ' जोङो मोसौजों गोदो बुद जमा जमा एवबाय मानसिफ्रा माने सानसेयाव हालिसे हालिनै एवनानैबो खौ मा खालामो दैलि जों बिगासे बा बिगानै गायनो हायो। आरो दानि जुगावथ' जों बुहुद नुबोबाय ओ गोदान गोदान नियम बा गोदान गोदान अस्थ्र' बा जेनेबा ओ बरनगासिनो दं जेरै ट्रेक्टर। ट्रेक्टरजों जों गोबां जों सानस सेयाव गायनो हायो गोबां एवनो हायो आरो बिनि उनाव जों आलि दान आलि दाननानैबो दंथ' जों मानसियासो दाननांगौमोन दानि जुगाव मा मेसिन मिसिन बुस्थुआनो दानि जुगाव दानलांजोबसै बा आलि खोनायबो ओंखार ओंखारबाय बा माइ हानायबो बा गायनायबो गोबां रोखोमनि ओंखारबोगासिनो। दं दा मा खालामो मानसियानो मावनो दरखारानो गैला।
औ।
दा जों बेफोरखौनो नुजोबो आरोना जों माने मोसौआबो गोमालांनो हमगासिनो दं। जोंनि जेनेबा जेनेबा जों मा ना खदाल ना खदालखौथ' नोंथां। सिखा जों खदलजों जों जावनानै बुहुत रोखोमनिखौ सिखाया बेफोरबो माने। जोबलांनो हमगासिनो दं जों फ्रायभाग मोसौ मोसौजों जों दा दुब्लियाव जों। हालेवनायखौ नुस्राला।
औ।
औ जों दानाबा जों हालेवनायखौ नुस्रा जोंट्रेक्टर ट्रेक्टर होन बुथुजों जों। गायो जेनेबा हालौवो बेजोंनो फ मोनो बेजोंनो सब। बुस्थु जाजोबनो हायासै जेनेबा मा होनो जों गायखांनायनि उनाव। जों माइ खौव जोंङो थिनि मास बा सारि मासनि उनाव जों माइ। फिथाइखौ मोनो माइ फिथाइ हानायावबो जोंङो। फोमो आजिखालि मानसियाबो हागु लायनांला। आजिखालि मा होनो मेसिन बुस्थु ओंखारजोबसै जायगायाव नोंङो हानानैल'। लाबोनानै मारा होनानै लाबोना नै। ह बुहु बुु मोनो ज।
बे।
जोंङो आरो।
लांनानै ज' मार।
सब मोनजो जों चान्स थायो आरोना बेफोरखौ जों मोनबोजोबखाबाय। औ दा। बेफोरसनि आरो आंनि खोथाया दा नोंथांङा बोरै मोन्दों बोरै मिथिनाय खोनथा दा सोब। फोरमाय बा मोजां जागोन आरो।
औ नोंथांनि जोबोद। माने बिदिनो मिथिनो हाबाय माने जों सावनायनि गेजेरजों माने। एसे मोनो जों मिथिनो हादों गैयाबो नाथाय नै नोंथां समबो जानानै फैबाय। दे अब्ला ना।
औ औ औ औ दे दे नोंथांङा बिजिबालाय औ।